हेलौ खोनादो ना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
क्लियारै खोनादों दा नोंथां? अ मा खालामदों नोंथाङा लाय?
नै नोंथां जिरनानै दङ एसे ओरैजाय दुब्लिबारिखैजाय।
अ नो -नोंथां आंबो नै बिदिनो बार जादों नोंथां।
औ औ
नोंथांमोनथिं कारेन्ट दंना गैया नोंथां?
जोंनिखैथ' कारेन्टआ दङ नोंथां।
अ माने जोंथिंजाय बेहाय बार दाखालि बारहुंखा फैनानै माने कारेन्टा दा गाज्रि जानानै दंथ'यो आरो ना दंफां गोल्लैसिननानै ट्रेन्सफर्मायाव।
औ जोंनिखैजायबो बारहुंखा फैदोंमोन नोंथां ओमफायो एसे माबा लांदों जोंखैबो कारेन्टफोरखौहाय थेवब्लाबो माने जोंना गामियावनो बिदिनो इलेक्ट्रिसिटी सयान फोर दं नालाय बिसोरनो माने बानायफिनबाय आरो थाबैनो। जुगाजुग खामनानै गोजौनि इलेक्ट्रिसियानफोरजों माने।
औ बिदि आरोना नोंथां। होनबा नोंथांमोननि गामियाव जेनेबा इलेकट्रिसियान दं होनो होमबा जेनेबा नोंथाङाथ' कारेन्टनि बागै एसेबाबो मोजां मिथियो आरो ना।
औ आंथ' एथ'बांबो बांद्राय मिथिया माने खाथियावसो जोंनि न' खाथियाव थेवब्ला बो आं एसे एनै मिथिनायखौ नोंथाङा माबाफोर सोंथि दंब्ला माने आं एसे एनै मिथिनायखौ खोन्थानो ना नाजागोन आरो ना नोंथां।
औ इसेबां गिदिर सोंथिथ' नङा खिन्थु माने आं दिनै कारेन्टनि बागै एसे नोंथांजों डिसकासन खालामनो सानदों आरो ना।
औ दे दे खामनो हागोन नोंथां।
होमबा नोंथांमोननि जायगायाव कारेन्टखौ मा मा खामानियाव बाहायो बांसिनानो।
जोंनियावथ' कारेन्टखौ माने इदिनो गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो नोंथां। ओ फास्त तआवनो जेनेबा न'आवहाय स्रां लाबानो लाइट सुनाय बेयावहाय आरो बिनिखाय आरो बिनि उनावहाय सोरबाबा बिदिनो फ्रिज बाहायो दाथ' गरम बोथोर ना नोंथां आरो फांखानि नि थाखायबो बाहायो।
औ
फांखाफोरनि थाखायबो बाहायो बिदिनो आरो दैज्लां बोथोराव मटर मटरजों दै स सारनो थाखायबो कारेन्टखौ बाहायनाय जायो नोंथां आरो बिदिनो समहाय माब्लाबा समावहाय हाबा हुखा जाब्लाबा रायजोफोरनि इदिनो खानाफोर जायोब्ला माने ओ दिजेफोर दामनानै एसे रंजानो थाखायबो माने कारेन्टखौ बाहायनाय जायो। नोंथां आरो बिदिनोथ' माने गोबां दंबावो नोंथां। गोबां बिदिनो बाहायनाय दंबावो फिसा फिसौओ न' फोरावबो जेनेबा बिदिनो फिसा फिसौ मथरफोर थायो दै बर'ननो थाखाय बेफोरनि थाखायबो बानाय जायो आरो दाथ' गोबाङावनो माने जोंनि गामियाव माने गोबाङानो थम फयटमफोर दङ माने नोंथां दा बैफोरखौ चार्स होनो थाखायबो माने कारेन्टखौ बाहायनाय जायोनो आरोना नोंथां?
औ
औ ओमफ्राय नोंथांमोननिखौलाय मा मा मानि थाखायथो बाहायनाय जायो खारेन्टखौ
जोंथिंबो नोंथांमोनथिं जेरै बाहायो बेबायदिनो बाहायो आरोना खिन्थु माने जोंथिं बांसिनानो न' न' गावबा गावनि लाइट सुनो थाखाय आरो दै मथ मटर नांगौ जानाय माल माथा जि जोम सननो थाखाय मटर बेफोराव बाहायो आरो सोरबा सोरबा वासिं मेसिन होननाय मोनसे दं जिु सुग्रा बेखौबो माने कारेेनन्टजोंसो सोलियो नालाय बे बेयाव बाहायो आरो माखासेफोरा बिदिनो जि स्थ्रि होनो थाखाय जाहाथे स्थ्रमा स्थ्रमि जानाय जिफोरा मोजां जाफिनो बे खौ सिदा खालामनो थाखाय स्थ्रि होग्रा मेसिनखौ कारेन्ट जों बाहायो आरो बिदिनो गोबां बाहायो जेरै मेथाइ दामनो थाखाय बक्सफोर दामनो थाखाय बिदिनो माबा मोनसे फोरबो जायो जेरै बैसागु मागो आरो गुबुन गुबुन हाबा फोरबो बायदिफोर जायोब्ला माने बोराय बुरै गासिबोथ' रंजानो लुबैयो नालाय बेयाव माने बेफोरखौ दाम मेथाइ दामग्रा दामनो थाखायबो कारेन्टखौ बाहायो आरोना आरो बिदिनो दङ गोबां खामानि जेरै माब्लाबा समावथ' जेनेबा बा दंग'निफ्राय नालाफोरनिफ्राय दै फैयो दैज्लां समावहाय खायसे समाव बे समाव माने फुख्रि बायदिनिफ्राय मेसिनजों दै सोनानै माइ गायनांगौ जायो आरो ना बेयावबो बाहायो आरो ना नोंथां आरो बिदिनो गोबां रोखोमै बाहायो आरोना कारेन्टखौ कारेन्ट गैयाब्ला माने जेबोआनो गैया होनजायो आरो ना कारेन्ट गैयाबाथाय औ जों
खोमसि जेरैबो खोमसि बिदि आरोना नों
औ हर समावहाय जों उम हर समावहाय माने जोंनो कारेन्ट गैयाब्लाथ जों नुवाना बेनि बेखायनो माने कारेन्टआ नांथारगौ आरोना
औ आरो दानि जुगावथ गोदोनि बायदि नंला बाथिफोरजोंहाय सावनानै थानो हानाय बा बाथिफोर बा केन्देलफोर सावनानै लेखाफोर फरायनो हानाय बिदि नंला मानोना ओ दानि समाव माने कारेन्टा नांथारगौ आरो ना कारेन्ट दसे गैयाब्लानो माने माने इदिनो गोबां उसुबिदा जायो ओ जेरै जोहा मबेइलखौनो बुं मबेइल ओ कारेनथ गैयाबा मबाइल चार्ज गैयाबा जोंहा मानि गोबां गोदाव सोराव जानाय बायदि जायो मानोना गोबां खामानिफोरानो मबाइल लेपटप बा कम्पिउटारफोरजोंस जायो आरो बेफोरखौहाय सालायनो थाखाय माने जोंनो कारेन्ट बा मोब्लिब खौ नांगौ दा बिदिनो आरो ओ कारेन्ट गैयाबा माने जिउआनो खोमसि बिदिसो बुंनांसिगोन आरोना नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
ओमफाय नोंथांमोनहालाय औ बुंलाय-बुंलाय नोंथां
नोंथाङा जेनेबा आरो माबाफोर मिथिनो लुबैनाय दं नामासो होननो नागिरदोंमोन आं खारेननि बागै
ह आंहाथ जेनेबा एसे एनै मिथिनो लुबैनाय दं जेनेबा जोंथ दा ओ कारेन्टखौ बाहायबाय थायोना नोंथां ओमाय आङो माने बे ओ कारेन्टखौ मानिफ्राय बानायनाय जायो बेखौ माने दिनैसिमबो माने एसे हमदांनो हायाखै आरो ना नोंथां बे कारेन्टखौ बबेनि फ्राय बानायनानै बबेनिफ्राय लाबोनाय जायो बेफोरखौहाय माने एसेबो बांद्राय गिनानै मोनाखै आरोना नोंथां
औ बिद कारेन्टखौथ गिबियै माने गोब गोबां गोख्रैथिजों बाहायबाय थानाय माने प्रेसार नांगौ जायो आरोना जेनब बा दैनि प्रेसार नांगौ जायो जाहाथे माने बिदिनो थायोना गिदिर ओ माने जाम फोर बिलो माने बिलोमानिफ्राय माने बिराद गोसायै माने बोहैबोनाय औ दैनि माने गो औ दैनि गोख्रैथिखौ नांगौ आरोना बावहाय माने जोंङो बे माबाखौ बिदिनो दैखौहाय सुइस गेट बायदिफोर बानायनानै माने नाप नाबथानानै माने गोबां माने बिबांनि बोहैबोनाय दैखौ नाबथानानै जेनेबा बानायो आरो ना कारेन्टखौ आंबो इसेबां माने ओ माबानि गियान गैया आरोना खारेन बानायनायनि खिन्थु आं गोदोनिफ्रायनो खोनानाय बायद बेयाव बिदि बानायो होननानै खोनादों आरोना बिदिनो गोबां जायगायाव माने बे रोखोमैनो कारेन्ट बानायनानै न न‌ लांगासिनो आरो ना बिदिनो खुन्थाफोर खारेन खुन्था गायनानै आरो गोजौआव थारफोर माबानानै
औ औ दाथ औ दाथ माने बे कारेन्टफोरा माने ट्रजस ट्रेन्सफरमायै जेरै माने फैयो ना नोंथां आं बेखौ आं एसे मिथिगौ दा नोंथांमोननि बेहाय कारेन्टनि सुबिदाया माबायदि ओ गोदोनि बायद बिदिनो जेनेबा बे ओ थारजोंनो ना दानि दाथ रिसार्च मडेल जाबायना नोंथां ओ मबाइलाव जे रिसार्ज सोङो बिदि जाबायना नोंथां ओमफ्राय दा नोंसिनिखैजाय माबायदि नोंथां रिसार्च सिस्टेम ना दा गोदोनि बायदि
बिथिंजाय रिसार्ज सिस्टेम बानायबाय आरो ना कारेन्टखौ माने गासिबो रिसार्ज सोनानै माने माबाग्रा जाजोब्बाय नोंथां मोनथिनलाय
जोंनि गैदाय माने फैथ'वाखै जोंनिसिम जाफैथ'वाखै ससे जाबोबाय माने नोंथां जोंनिखैबो जाबोगासिनो ओ जोंनिखि दा गोदोनि बायदियानो दङ ओमफाय खोनानाय मथे मथे बेयो माने रिसार्ज सिस्टेमाव माने एसे कारेन्ट बिल फोर बारा फैयो नामा ना खम फैयो आं बेफोरखौसो एसे दाउट दंमोन नोंथां नोंथाङा मिथियो नामा?
औ माने उम मिथियो नोंथां माने बे रिसार्च सिस मा ओरैबायाददि आरो ना नोंथां माने जेनेबा नों बा बाहायनायनि सायावसो मेटार माने दिडफेन्ड खालामगोन माने नों जेनेबा मासावहाय बिदिनो सिगाङाय खमैबो बाजौ सो सोयोन आरो बिदिनो जेनेबा बिलाव अब्ला जों बेखौ सालायनानै जेब्ला नों रिसार्च मडेल खालामगोन अब्ला माने रिसार्चआवहाय नों मासाव बिदि बेसेबां सोथारनांगौ होननानै माने खि थाया आरोना नोंथां माने जेब्लानो नोंथाङा बिदिनो खेबसेयावनो नों बेसेनि सोनो नोंथाङा माने जेने बा हाजारसे सोनानै दोनखानो ना नै रोजानि सोना दोनखानो बिदि खालामनांगोन आरो ना आरो बे नोंनि बाहायनाय सायावसो जोबगोन आरोना बे नों जेनेबा बाजौनि सोबाय बिलखौ अब्ला नों बे नोंनि बाहायनायनि सा याव जेरै नों खम बबेबा मासाव जेनेबा नों खम बाहायदोंब्ला बे मासावहाय गोबाव जोरगोन आरो मास मोनसेनि बारा आरो ब बा समाव नों कारेन्टखौ बेरादनो माने दै लगायनाय लाइ फोजोंनाय आरो बिदिनो माबा माबि खामानिआव गोबां बाहायदोंब्लाथाय माने बे मास मोनसे जानायनि सि सिगांनो जोबग्रोगोन आरोना कारेन्टआ माने बाहायनायनि सायाव सोनारगोन आरो जेब्ला नों रिसार्च मदद खालामोन
जेनेबा बे ओ जेनेबा बे कारेन्टा माने इउनिट सिस्टेम माने जासिनि आरोना जेनेबा नों जेनेबा ओ एसेबां इउनिट बाहायगोन एसेबांनो नोंथांनिफ्राय फैसा लांगोन बा रांखौहाय लांगोन बेफोरबायदि जासिगोन आरोना
औ नोंथां नोंथांनाव होनबा आं मोनसे सिनि जेनेबा कारेन्टथ' होनदों जोंनि माने गोबां गोदोनिफ्रायनो माने हेल्प खालामबाय जोंखौ खोमसि समाव नुहैयो माने गोबां खामानियाव मदद थयो होननानै बुंदों हब्ला बे कारेन्टा माने जोंनि माने मानसिनि थाखाय थाखायथ' आरो खहा गोनांबोथ' जानो हागौना होमबा बे माने खहा इफेक्टखौ नोंथाङा खिन्थानो हागोन नामा जेरै कारेन्ट दाङो होनोब्ला गोबां सुबुंफोरा माने जिउ गोमानोबो होननाय खोनायो आंङो
औ नंगौ नंगौ नोंथां जुदि कारेन्ट बेहाय माने बानायोबा एबा माबाफोर जानायावहाय जरायोबा माने गोबां सांग्रां गोबां सांग्रांजोंहाय माने दांनांगौ जायो दा बेफोरनि थारफोरखौहाय मानोना आरो बेयो मोनसे माबानि सायावसो जेनेबा बे बेसेबां भल्टेज बेसेबां भल्टेजखौ दांबा माने मा जायो खम भल्टेजफोराथ' एथबां सकफोर जाया ओ माने ओरैनो नारगार हरनाय बायदि जायो माने सुबुंफोरखौ माने बोनानै नारगार हरनाय बायदि जायो ओमफ्राय बिदिनो बे कारेन्ट खुन्थाफोराव थार बोयोना कारेन्ट गिदिर -गिदिर थारफोराहाय आरो बै कारेन्ट बिमा होनोना जाय खौ नोंथांमोननिखिबा मा होनो जोंनिखि कारेन्ट बिमा होनो जेनेबा गिदिर- गिदिर दोंब्रैदोंबासो थार बोनानै लांनाय बेफोराव जुदि मान सिया सुबुङा दाङोबा माने ओ खालामलांखायो आरो माने सुबुङा डायरेक्टनो सट जानानै माने जोंब्लावलायलाङो हांगार जालाङो मान बेफोरनो खहाया माने आरो ओ बिदिनो बारहुंखा बा बिदिनो मालाबा बांरहुंखा बारोब्ला क्रें दलाबायनखौहाय नोजोर होनांगौ आरोना जो जुदि कारेन्ट थारफोरा जनानै थायोब्ला गाबफ्लाङोबाथ' सुबुंनि जिउआहाय गोमालांगोन। दा बेफोरखौ नोजोर होनांगौ आरो कारेन खुन्दा खाथिफोरावहाय बिफां -लाइफां गायनो मोना मानोना बोरै बा बारहुंखाफोरजों बायनानैहाय माने गोलैसिनबा कारेन्ट थाराव नाङोब्ला बेफोरो जनानै आरो सटफोर जानानै थायोब्ला बिदिनो बेफोरबायदिनो नो आरो ना खहाफोरा जाय माने गोबां सेफटि थानांगौ जायो माने। आरो माखासे समाव माने सारअन्थाइफोर गावोब्ला माने मा जायो कारेन्टआव सट जानानै माने न'आव थानाय बाल्बफोर लाइटफोरावहाय माने फिउस थांहैजोबो आरोना।
मबाइलफोर चार्ज होदोंब्ला माने सर्ट जाहैनानै माने बेरहैलायलाङो बेफोरबायदि जायो आरोना। दा बेफोर मोनसे गिनांगौ बा दा आरो बेफोर माने एसे दिसएदभान्टेज आरो माने
होमबा नोंथांनिफ्राय नोंथाङासो सावरायनानै माने जोंहा मोजां मोनबाय। एसे होमबा दोनथ'नोसै नामा नोंथां औ दे होमबा।